हेलौ ओ
मा खालामदों?
आयाव प्रेना आं बाबा रिनाब आं बाबा
आयं आयं होनलाय। मा?
राजाया मा खालामदों?
उन्दुनाय मोन सिखारबाय।
ए।
उम नों दा खामदों।
ओमफ्राय लान्च खालामबाय ओंखाम जाबाय?
औ।
मा ओंख्रि जाखो?
सबायाइ ओंख्रि मैथा बाथोन।
नोंहालाय?
आङो माबायाव खालामहैदों सानरायाइजआव
ए माहा दोंङो?
दिपार्मेन्ट आव।
बायहेराव ना न' सिङाव?
न' सिङाव दं रावबो गैया। रावबो गैया माने बेलेग रुमाव दङ। ओफ्राय रुमाव हारसिं दङ।
ओ
नोंसा होजों माइ गायबाय?
उम गायबायदां।
गायबाय दां। मिन्थिआ ओमबा गायनायखौ? दा खाालि मोनसे गायदोंमोना
दाख्लि गायदोंमोन दा खनसे।
फोबाय?
हाजिरा ला।
हा?
हा?
होबाय ओमफ्राय माखासेखौ गायबाय एक बिगाखौ गायबाय। खोनायाखै।
ओमफ्राय माखासेखौलाय उम खोनादों।
माखासेखौबो गायबाय गायाखै गायनो हालेवना दोनजोबबाय।
जाखाजोबबाय रेडि खोथिया माखासे देरनो रोङो।
फोआखै माइखौ?
हा?
आस्राबाखै आस्रा?
आस्राब फोदों।
ह
बुरजा सय बिगा। थांना था बिगा
हौवायालाय मा खालामदों?
हो?
नों हिरिमबाया मा खालामदों?
उन्दुदों।
हिरिमबा नङामोन नामा नामा हिरिमबा मोन दां माथो?
एह
आन्दायलायदों दां हिरिमबा होननायखो? हो?
आन्दायाखै होमबाबो बे नामखो होनाङा ना।
उम
जे सानदों नोंल रायलायबा जाया नामा?
मा?
हो? जों सानैदोंल रायलायबा जाया नामा?
जायो जों सानैजोंनो रायलायबाय थानांगौ ओमफाय रायलायनानै आरो माबा सा हानसेयाव साबा जानां याव साबाबा नोंजों आं मोनसे ओमफाय गेरेमजों नोजों खेबसे रायलायदो। ओमफाय आब गिदिरनोबो खेबसे खालामदो आब गिदिर खालामफिन। मा? हो?
जममा बिब बिनानाव रायलायनो हागोन माथो ओमबालाय।
रायलायजायोथ आरो न नआवनो साबा मानसि दंखायोना। सानसेयाव साबा जाथार नांगौबा ओमफाय सासेयावहाय खमावनो जि मिनिट जानां गनो आरो।
ए ए।
इनिफ्राय ओमफाय जाहाथ साबा दंखायो नालाय। ओ नोंजों आंजो रायलाय बाय आब'जों रायलायबाय आब'जों रायलायबाय आब'जों रायलायबाय।
आदायाबो रायलायजागोन माथो आदाया खुलियाखैदां।
खुलियाखै खोमाहाय आंबो दाखालि हरदोंमोन बेनोबो। ओहो बिसोरो माथो रेसपन्सखोनो होआखै।
आमोनथिया मिथियाखैबे मिथिबा खुलिगोन बे।
उम। बेहाथ मेथला रायलायनो लोगो दं माथो।
ओंखायथ बे माबागोन बे
ओ बुंहरनांगोन र बेखौ कल खालामनानै। राजाया मा नायदों। थिबियावहाय।
थिबि नायाखै गेलेदोंसो।
ए नआव गोसखांथारा नामा बेलाय नआव फैनो लुबैया। बे राजाया।
गोसखाङाखैदां बायह्रासो थांनो नागिरबाय थायो।
ए लोगोफोर गैया गेलेग्रा।
खाथियाव दङ। न सिंयावसो गावबा गाव। बा।
होम।
गावबा गावबासो।
एक्सट्रा एक्सट्रा।
टेरेसाव थाङा गेलेनो मानसिफोरा। गथ'फोरा।
गेले गोजौआव थाङो।
ए राजायालाय थांना थाङा।
थाङो थांनो लिंबाय थायो बेयो बाहेराव।
न सिङाव थाबाय थानो बायो बे हारसिंनो।
गाबबाय थायो बायह्रा थांनो नागिरना
गाबबाय थायो।
गाबनो नागेरथारो आरो माने
ए गामियाव फैनानै जि आराम मोन दो मोनदां ब्लां ब्लांनो बाहेराव थाबाय थानो मोननानै दा होजों न'सिङावनो थाबाय थानांगौ जायो।
उम
इनिफ्राय मा मा जानाय जाहराखै न'आवहाय आइजों
ट्रेनावनो खानायखो आं दिनि थख्ला थख्लि सिनना फायबाय।
मानो सिनना होखो नोंहा जि बोरैबा सिनना होखायो दा खानायखौ इसे सायेसनि सिनना होनांगौ मोजां नुनाय बादि।
जि बोरैबा सिनजाखायोबो माने केमसि सिदो आं दाख्ला दाख्लि सिनग्रोबाय आरो
खेबसेबोथ' नोङो खुरैजों सुनासो सिननायदां।
ओ खेमसिदों सिनबाय ओमफ्राय उनावहा आरो मिसिनजों सिनबाय आङो मेसिनदो फास्टआव जिर'सो थाब बाय ओमफाय साइद बायसिनि जिब दे आङो
उम
होमबाबो गोजौ गाहाय जाबाय आरो हा?
राजा बिफाना दिउटि गैया?
खामना फैबाय फुङावमोन मरनिं गाबोननिफ्राय नाइट
ए आनैमोन थांदों नोथ' जोंहानाव ओजों माजुलियाव
उम दोङो दा अमा बिमाया थैबाय नो मामानिया।
एखौ एयाव रायलायथला
माबायाव बारा मिनिनाङा होननासो बुंनायखोना लिरनाय नुदोंमोन आं
जोङो बांद्राय मिनिजार एसे दोनथ' ओमफ्राय मा होनो ओम फब्बायनो जायासैनो अमाखौ।
उम
मेवाय जानानै हारसिं थैनाय फाय मा?
मा जाखो नोङो होनदों आं खो
ए नायलाबाय माबा माबि जालाबायगोन बे। गेनेन खारनाङा जेरावबो।
ओहो हारसिंनो न' सिङाव थाबायथिंबाय थानाङो।
ए
ना न'आव फैथ'आ
न'आवहाय माबायाव थांगोन ओ बे मानजोब्बा थांगोन दायो मा मान जुन ना जुलाय थांगोन। दस दिनसो थाहैगोन। जि सानसो थाहैगोन।
ए
जोंना सामार भेकेसन मोनाना। होआ उम थेवबो जि सानसो थाहैनो सानदों। नोंसोरनिथिं बोथोरा माब बायदि दिनै
दोहै फुंआव दोमैलुमोन दायो सान्दुं गोसा। गरम दिनै एसे थान्दा।
उम जोंनिथिं बो थान्दा दायो बार फैगासिनो ओमफाय गोजौनि रुमफोरा जा गरम ओमफाय गाहायाव थान्दा दायो। आं गाहायावसो जिरायो दाना क्लास रुमावहाय मा दाना गाहायावस थो जिरायो होनदों क्लास रुमाव।
ए रिया गोजौआवसोना जोंनिया गोजौआवसो ना रुमा
ओ‌ नोंसोनाबो गाहायाव थान्दा जायो खोमा?
गाहायावबा एसे गुसु जागोन।
उम
हि होमबा बिथिं जानायद्रायनाय नङा दां।
होम
थिखां एसे माबाना बेसां थाय गर मायथिङो
आनैमोना बिसारियाव थांनायनो। मिन्थि दों दाखालि हरनै थानानै
उम आनै आनैखो नुलायदां फटकआव
ओ स्टेटास होनायथ‌ आनैया अवाथसाफाव हाय हा?
बुरै नुबाय होनदो
औ बैसो जाबाय नालाय थांनायानो जाथारला दाना बेरा थांनांगोन र' मालाबा जमा थांगोन दे जोंहा खेबसे
देनां लोगो मोनलायबा थांसै थाएम‌ मिल लायलायबा
औ होम
थाइम मिलायबा देनांसो जासिगोन बे
औ नोंसोरथ' दा फैथ'ला खोमा गामिथिं
ओहो
ए माला बोसरसे ना बैसागुआव?
अक्ट'बर नङाबा आदानि हाबा जागोनबा आदानि हाबायाव थांगोन।
ए आदानि हाबा जाथ'आबा मायाव मायाव फैगोन फैसाागु?
अक्ट'बरसो थांगोन
अक्ट'बर ए उम अक्ट'बरालाय गैलानोसै माथो नै? जुन जाबाय जुलाइ, आगष, सेप्तेम्बर, अक्ट'बर मास मास मोननै मोनथाम
होमबाबो एसे दोङो आरो
मा होनदो?
गोलैबायदां? इसे दंख' आरो होनबाबो इसे दंख' होनदों। साहाबत महद बुर
हम?
बेयावहा थारथिथ्रि गरमा
थारथिथ्रि जादों नामा जोंथिं बारा जायाखै दिनै टुइन्टि नाइनफोर जादों नामा थार्टिफोर जादों खोमा आं नाय थार्टि वान जनो हागौ खिनथु दायो बहुद थान्दा बार-बाहेरावबो। सान्दुं गैया
मासि खोलैबाय थाद नों दुम दुम दुमु दुम होननाय खोनाबाय थादों मा होनदों
मा होनदो मा जाबाव नांगौ दाना बुर हो खानांसिगोन नामाथो नाखौ
उम उम फिफाया बामबाय
हा
फिफाया बांबाय
गथनि आवाज खोनानो मोना दांहाय इदि माने गाबनाय मानायनि
जाव
गाबनायनि खोनानो मोनाबायदिमोन दों आं
होमबालाय जोंनि माबाखौ दानसिगोनसो दां
हो
जोंनि माबाखौ दानसिगोनसो दां होमबालाय
ओरैनोबा नै जिस से मिनिट जाखाबायमोन
उम
दा आबखौ होनहरनांगोन र' रायलायबावनो बेजोंबो बेहाबो समानो मोना ना फिसाजो ओन्दै थानानै सुजुमाजोंसो रायलायहरनांगोन
मा रालायहरबाय थागोनलै
सामफ्रोमबो नामा
मा मेगंजा खो हो होनना सोंहरबाय थानांसिगोनदां
हो हो बेहाय दं बेरायनायनि औ आंखौ होनदों ना दासो मा खबर सोंनो मोनबाय आरो
दासो गोसोखांबाय आङो मा रायलायगोन साननानै।